द
नादोंना नोंथाङा
हा
खोनादोंना नोंथाङा
लासै लासै खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दंना
औ दंङ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो बैसागु आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां साव - रायजागोन ना
सावराय जागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मा - बोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां थारैनो फोरमाय जागोन
औ
औ जोंनि जायगायाव बैसागो फोरबोखौथ' जों बैसाग दानावनो फालिनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो बैसागु बुङोबाथाय रंजानाय बाजानायनि बे मोनसे फोरबो फोरबो बर'फोरानो बेखौ आ माने बर' गामि गामि जोङो बै बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे बुंलाय नोंथां
औ बिदिनो जोङो जेनेबा बैसागो बे बैसागोआ जोंनिया गोबां रोखोमै जायो गिबियाव जोङो बेखौ मोसौ बैसागो फालिनाय जायो बेनि उनाव मानसि बैसागो आरो बाय - बायदि बायदि बैसागोखौ जोङो बिदिनो फालिलांबाय थायो मोसौ बैसागु बुङोबा जोंनिया गिबियावनो जोङो मोसौखौ आ थुखैनाय एबा मोसौखौ जोङो माने माबानाय आरो जेनेबा मोसौआ जों मोसौखौ जोङो गुरु हिसाबै जोङो मानियो नालाय बेनिखायनो मोसौखौ जोङो बै सानखालि थुखैनो लांनाय जायो बे थुखैनो लांनायनि सिगां जोङो बायदि रोखोमनि नांगौ मुवाफोरखौ बुथुमना लाग्रोनाय जायो जेनेबा हमना लाबाय जोङो आ लाव फान्थाव आरो बे दिगेलिटि थाराय बेफोरखौ जों बुथुमना लायो आरो बै खालि बै मोसौनियाव जोङो हांगार आरो थाव गुबैखौ लानानै मोसौनि मोदोमाव जोङो फोनना होनायखौ नुनो मोनो औ बिदिनो मोसौखौ जोङो थाराइजों बुनानै ओ बै दंग एबा दैमासिम होलांनायखौ नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
बिदिनो जोङो होना लाङो होना लांनानै बै दैमायाव ए थुखैहैयो थुखैनाय समाव जोंनिया बै मोसौ मोसौनियाव जोंदि हाना लाबाय बायदि मबा जेनेबा फान्थाव लाव बायदिफोरखौ ना बेफोरखौ हाना लानायखौ माने मोसौनियाव सारै सारै खुगा मेथाइ ख- खन खुगा मेथाइ खननानै जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो थुखैखांना नायनि उनाव मोसौखौ जोङो लांदां लांदां फोथाराव हगारनानै होयो बै सानखालिनि थाखाय आरो बेनि उनाव जोङो जै थाराय लांफादोंमोन बे थारायखौ जोङो जोङो दैमायावनो गायना गारबोयो आरो मोखौनि जि गोजाम गोजाम मोसौ खानाय मोसौ गोरलयाव खानाय बेखौ जों लांनानै बेवहायनो गार होनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ बेनि उनाव जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा गोखा गोखैफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ नागिरनानै बैखालिनो जों आङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो जेब्ला मोसौखौ जोङो मोना मोना जायो अब्ला न'आव लाना फैयो न' लाना फैबाथाय जोङो गोदान दिरुंजों खानानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अखानायनायै जोंनिया मानसि बैसागु जायो बे मानसि बैसागुआव जोंनियाव माने बिदिनो दुगैस्रां जोबस्रां फुङावनो जोङो उन्दैफोरखौ जोङो। खुलुमनाय एबा सिबिनाय बिदिखौ नुनोमोन न' न' थांनानै जोङो खुलुमफैयो गोदोरफोरखौ। उन्दैफोरा आरो गेदोरफोराबो बिदिनो उन्दैफोरनो बोर होनाय बायदि माने जोंनिया न'खर न'खर थांलायनानै जोङो बिदिनो माने लान बै खालि माने ओ बायदि रोखोमनि जानायखौबो जायो जोङो। जाग्रा जेनेबा गोखा गोखैखौबो बैखालिबो जायो। बेनि अखानायै ज जोंनिया ओ मोसानाय मुसुरनाय जायो बे मोसानाय मुसुरनायावथ' नोंथां जोंनियाव बायदि रोखोमनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै मोसाहैयो जेनेबा खाम सिफुं ओ सेरजा ओ बेनि हारमुनि आरो बायदि रोखोमनि दामग्रा देग्रा दङ बेफोरखौ लानानै जोङो मोसाहोयो। आरो गानग्रा गानग्राफोरा थ' बिदिनो जोङो दख'नाफोरखौनो गाननाय नुनो मोनो गोजा गुफुर गोथां बायदिसिना गनि जोङो गाननानै गासैबो सेंग्रा सिख ख्ला बयखौबो ज' ज' थांनानै न'खर न'खर जोङो मोसाहैनायखौ नुनो मोनो। बिदि मोसानानैनो जोंनिया मान जि न'खरनिफ्राय मोसाहैनायाव रां ए बा जोङो माइरंफोर मोनो बैफोरखौनो जोङो जोबथा दिनाव माने खानाय हिसाबै जानानै बैसागोखौ बिदाय होयो। बिदिनो जोंनियाव बैसागोखौ खुंलांनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमै बैसागोखौ खुङो एसे फोरमायनो हागोन नना नोंथाङा?
औ नोंथां। ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदियैनो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां जोङो ओ। गोदोसो खोनानो मोनबोदोंमोन जे बैसागुखौ जोङो से दान फालि मोन। होननानै नाथाय ओ दा आथिखाल समाव बयहाबो समनि आं खाल जानायनि थाखाय जोङो बैसागुखौ स्नि दान ओ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो। बे स्नि सानाव जोङो बैसागुखौ ओ बायदि मुं होनानै फालियो जेरै मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बेफोरबायदि नाम होना फालिनायखौ नु नुदों आरो ओ जों बे ओ माजा मोसौनि बैसागु औ। बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिग गांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय हालदै दिग्लि लथि आरो लाव फान्थाव बायदिखौ जोङो बुथुमग्रोनानै ओ लाखानाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जेब्ला औ मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांना नै। जोङो ओ मोसौनि मोदोमाव बै हांगार जा सारायनि हांगार बेखौ थालिर बलायाव दिहुनना लानानै जोङो थाव गुबैजों। लगायनानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोनना होननाय जायो आरो। जोङो बैसानखालि मोसौखौल' नङा जोङो न'खराव थानाय जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदि नियावबो बे फोथाखौ फोननानै होनाय जायो आरो। आरो
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ फुख्रिनि दैयाव बा दैमानि दैफोराव थुखैहैनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ जा हानानै लाखानाय लाव फान्थाव दिग्लि लिथि बायदिजों बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बिसोरनि मोदोमाव बुयै बुयै जोङो फोथाराव लांनानै बिसोरखौ उदाङै हेगारना होननाय जायो आरो।
नोंथांनि ओ नोंथांनि माबाखौ साउनखौ एसे माने लासै लासै खोनादों एसे
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनानाया खोनादों लासै लासै खोनादों माने सिंथारनिफ्राय खोनानाय रखम जादों।
खोनाबायना मोजां खोनायखैना?
औ दाखोनाबाय दे नोंथां।
बेनि उनाव ओ जोङो मोनाबिलि सम फैयोब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायना होयो। आरो बिसोरनो फागा गोदानबो बावनानै बिसोरनि मोदोमाव थाव गुबै होयो जों फोनना होनाय जायो आरो। जोङो औ बैसानखालि जोङो सेजौ दाइन गोखा गोखै मिथिंगानि फ्राय मोननाय मैगं बायदिखौबो जानाया दासिमबो दङ आरो। बेनि उनाव जोङो जा नैथि सान मानसिनि बैसागु बैसानखालिबो जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो न'खरनि जा गिदिर आइ आफा आरो आदा बाजै आबै आबौमोननिफ्राय जोङो बोर लायो। आरो बिसोरनो जोङो मानबो होयो आरो। बैसानखालि जोङो न'खरनिल' नङा गामियाव थानाय गिदिर गोलावफोरनिफ्राय बो जोङो मान लानो थांनाया दासिमबो दङ आरो। बेनि उनाव जोङो थामथि साननिफ्राय बयबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' ओ गथ' ग' थाय बयबो ज' लोगो नांनानै जोङो बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो। जोङो बे रंजानायाव आइजोफोरा बिद'न दख'ना गोमो आरो आर'नाइ फालि गोजा ब्लाउस आरो खानायाव बिबार बायदि लायो आरो बेनि उनाव हौवाफोराबो गामसा आरो आर'नाइ बायदि लानायखौ नुयो आरो जोङो। बेनि उनाव
थारैनो।
बेनि उनाव जोंनि दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम जथा सि फुं आरो थरखा जाबख्रिं बायदिफोरखौ जोङो लानानै ओ गामियाव ल' नङा जोंङो गामिनि अनगायै गुबुन गामि फोरावबो जोङो रंजानो थाङो आरो नोंथां।
अ' नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बिदाय होनाय मानेथ' जोंनिया बिदिनो बिदायाथ' ओरैनो बैसागो मोसाखांनायनि उनाव जोंनिया जिथु बै रां एसे मोनगोन मोसानायनि उनाव एबा जोङो माइरं मोनो बिदिखौ जोङो ज' खालामनानै मा खालामो जेनेबा आ जयैनो माने राय-रायजोआवनो मोनसे खाना जानाय जायो आरो बे खानाजोंनो माने जोङो बैसागोखौ बिदाय होयो। बेनि अनगायैबो ज जोंनियाव माने बै बैसागो प्रग्रामखौ लाखिनाय जायो जोब गेजेरावनो बै बैसागु प्रग्रामाव बायदिसिना जेनेबा बादायलायनाय थायो। आरो बादायलायनाय होनोबाथाय बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय एबा जोङो खन्थाइ रोजाब नाय आरो माने बिदिनो गान रोजाबनाय आरो हमना लाबाय मोसानाय बेफोरखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव बेदि जायोना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैसागुनि स्निथि जोबथि सानखालि नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ खायसे हाबाफारि लानाय जायो आरो जेरै गथ'फोरनो गेलेनाय बादाय लायन नाय खनथाय आवरायनाय आरो मोनाबिलि सम फैयोब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो रंजानानै बैसागुखौ बिदाय हो नाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थार बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय न नोंथां बिदिब्ला लागिथ'नोसै नोंथांन'
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां